नोंथां
हेल'
औ दायो रायज्लायगोन जोङो गोदोनि जानाय लोंनाय आरो नै दानि जानाय लोंनाय दा गोदोनि जानाय लोंनायाव ओरैबायदि जायोमोन जेरावनाखि जोङो फिथाइ सामथायाइजों माखासे समाव ओ थानांगौ जायोमोन गोदोहाय जेरैहाय जोङो ओ ओंखाम ओंख्रिनिफ्राय लानानै नायोबा जोङो जेरै खारै ओंख्रि बिनिफ्रायो बबेबा समाव रुनाय ओंख्रि आरो बबेबा समाव बिब्दिनो बाथोन बायदि जोङो जानांगौ जायोमोन आरो बैफोरनि अनगायैबो जोङो ओंखाम गोजायैनो सोमनानै जानांगौ जायोमोन बांसिनानो नाथाय दानि जुगाव ओ ओरैबायदि सम सफैबाय जे जानाय लोंनाया थावनि नङाबानो जानो सुखुुलिया बा बायदिसिना ओंखाम ओंख्रिफोरखौ ओंख्रिफोरखौ बेदर नङाबानो जानो हालिया बा बुंनो थाङोब्ला गासैबो बिथिङावनो थावनि गोनां जायो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेनि सायाव
दा गोदोथ' गोबां बेबादिनो थाव गैयामोन नालाय गोदोनि दिनाव थाव जायामोन मानसि गोबाङानो आरो बे टाइमाव थावबो ओंखाराखैमोन दानि दिनावसो थाव नङाब्लानो ओंख्रि जाया थाव नङाबानो ओंख्रिया थावा गोदोनि दिनावथ' रुनासो जायोमोन रुना जायोमोन
औ
सावना जायोमोन आरो फिथाइ साम जायोमोन बेफोरबायदि मैगं थाइगं गै बाङामोन हाग्रानि फिथाइ सामथाइफोरखौनो नागिरनानै खनलाबायनानै जायोमोन बेबायदिनो
थारैनो नंगौ ओ जोङो खारै ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगाव बा गोदोनि मुगायाव ओरैबादि खारै बानायोमोन जेरावनाखि ओ जोंनियाव आथिया थालिर होननाय मोनसे दङ ना
औ औ
बे आथिया थालिरनिफ्राय जिहेथु मुरा बे बिफांनि गाहाय बाहागो ओ जोङो जावखुनानै आरो बेखौ फिसा फिसा फिसा दानग्लिनानै बा गो बा जेरैहाय पापर दंना बेफोरबायदि खालामनानै जोङो फोरानना बेखौहाय जेब्ला रानो अब्ला सावनानै बै खारैखौ बरननाय जायोमोन नाथाय नै दानि मुग गायाव बै थालिरफोरखौ बै आथिया थालिरफोरखौ नुनो थांलिया बिनिखायनो खारैनि जि बिबाङाबो एसे खमायलांनो हमबाय आरो दानि जिखि खिनि जोंनि जोलैफोर बैस बैसोरो ओ खारैखौ बारा मि सिनो थांलिया बा खारै ओंख्रिफोरखौ जानाया खम जासै
औ औ दानि दिनाव खारै गोबां खमानो बाहायो आरो दानि दिनाव खारैनि अनगायै गोदान माबायाव बाजाराव फैदों जेरै सदा ना मा होनो बेखौसो बांसिन बा
औ
खारैयाथ' बर'नि ओंख्रि संनायाव गोबां बिहोमा होयो खारैया बर'नि गोबां ओंख्रि संनायावनो होथारनांगौ जायो जेरैहाय खारै गैयाबानो सबायजों ओ दाउ ओंख्रि संबाबो सबायजों ओ बिदिनो साम' संबाबो बेफोराव खारै ओंख्रि होथारनांगौ जायो जेरै आरो औवा मेवाइ संब्लाबो आरो अनला ओंख्रि संब्लाबो बेफोराव खारैनि गोनांथि जाथारो गोदोनि मानसिफोरा खारैनि खारैजोंनो ना रुदबना जायोमोन
औ थारैनो
गोबां गोबां रोखोमै खारैखौ बाहायनाय जायोमोन आरो
औ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों नाथाय नै दानि मुगा मुगायावहाय ओ खारैखौ माथ्र' मोननै मोनथामल' ओंख्रि संनायावहाय बाहायनाय जायो जेरैहाय अनला खारै बा दालि खारै बा सबाय खारै बेफोरावसो बाहायनाय जायो आथिखालाव जोङो ना नाखौ जेरै ना गोरानखौ जेरै खारैजों रुदबनाय जायोमोन बेफोरखौ नुनो थांला आरो गोदोनि दिनावहाय मोनसे बाथ्रा थ्राया बा मोनसे ओंख्रिया ओरैबायदि ओ मोनसे ओ गोनांथिथार होननानै सानोमोन जेरैहाय ना गोरानखौ खारैयाव होनानै डाइरेक्ट बेयाव एसे बानलु बा सामब्राम गुफुर होनानै मोजाङैहाय सिफ्लेनानै जानाय जायोमोन होमब्लाना बो जोबोर गोथाव जायोमोन नाथाय बैफोर नुथायखौ दानि दिनावहाय जोङो नुनो थांलिया
औ दानि दिनाव बेफोरबायदिखौ नुनो थांलियानो ओ खारैखौबो दानिया मोनबांला बानायबांनो नागिरला मानसिफ्रा
औ खारै मोनैनि जाहोनानो जाहैबाय दानि जुगावहाय थालिरनि बिबाङा खम जाबाय थालिर बिफांनि ओ अनजिमाया खम जाहैबाय बिनि थाखाय खारैआ एसेबाबो खम जाबाय
गोदोनि दिनावथ' खारैखौ माबा थाइगिरनिफ्रायबो बानायनाय जायोमोन
औ
थाइगिर फिथाइखौ फोराननानै सावनानै गुन्दै खालामब्लाबो खारै जायो बेबो नोंथाङा मिथिगौ मोनना
आं बेखौ मिथिनाय जायाखैमोन नोंथां नोंथांनिफ्राय दिनै मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों
फोरानो आरो बेसरनिफ्रायबो बानायो बेसर फेरदखोना बेसर ए बेसरनि साख्लि ना मा होनो
औ औ
बेजोंबो बानायो बेखौ सावनायखौबो बाहायो बेफोर खारैया माने खारा जाया आरो गोसा जाया नर्मेल जायो दैब्रु ब्रु
औ खो औ दानिया ओ बेफोर खारै ओंख्रि जानायनि थाखायनो गोदोनि दिनावहाय ओ सुबुं माहारिया बेमार आजारनिफ्राय एसेबाबो खम जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जि हासार होनाय बेसाद जेरैहाय इउरिया पटास बेफोर होनाय मैगं थाइगंखौ जानानै दानिया बेमार आजारनि बिबाङा बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो
औ बेयो बांबोनायाथ' बांबोगासिनो लासैनो सानफा एफा बेफोरखौ दा स्ल' पयजन होनाबो बुंनाय जायो गोबां मैगं थाइगंआवनो बेबायदि हासार होयो गोबां बिबांनि हासार होयो हासार होआबानो मैगं थाइगं जाला हासार होनायनि जा बांद्राय हासार होनायनि जाउनाव हानि जि ओ हा मोजाङाबो गाज्रि जालांजोबगासिनो रानस्राव जालांगासिनो दै हमथानो हानायखौ खोमाना लानांबाय हायाबो बेनि थाखायनो दा हासार होआबानो मैगं थाइगंबो जाला आरो हासार होखांनायनि उनाव मैगंखौ खाखांनायनि उनाव बांद्राय मुलि होयो मानो होनबा ओ फिथाइ मैगं थाइगंफोरखौ गोबाव समहालागै दोननो थाखाय फालांगिरिफोरा बेयाव केमिकेल सारो
औ थारैनो सैथो
औ बेफोरो जोंनि देहाखौ ला सै लासै गाज्रि खालामलांगासिनो बेमार जाहोगासिनो
औ जायनि जाउनावहाय दायो बेमारनि बा बेमार आजारनि अनजिमाया बांबोगासिनो दङ
औ
औ दा एसेसो सिगां जों खारै ओंख्रिनि बागै रायज्लायदोंमोन नालाय खारै ओं ख्रिरिया जाहैबाय ओरैबाय दि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानायखा बे खारै ओंख्रि बा खारै मैगंनि सायावनो दिनैहाय जोंनि ओ माखासे सुबुंफोरा ओ बर' बा मेथाइ मेथाइ रोजाबदों बा बेफोरखौनो लानानै ओ सोरबा सोरबा मेथाइ सुजुदों आरो बेखौ जों नुह नुनो मोनो ो नाथाय दानि जुगावहाय बे खारैआ बे खारै जानायखौ मानि थाखाय खमायलांखो ओ नोंथाङा बिनिखौ एसे फोरमायना होदो
खारै जानायखौ खमायनाय माने मानसिफ्रा दा खारैखौ जानो मानो सुखुवा माने खारैजों ओंख्रिखौ थावनाय मोनला गोबां मानसिफोरानो मानो होनब्ला मानसिफोरनो बांद्राय थावनाय नांगौ जेरै थाव होबासो ओंख्रियाव जानाय थाव होब्लासो बे ओंख्रिया गोथाव जायो दानि जुगाव थावखौबो ओंख्रियाव भाजा एवबाबो ओंख्रि संबाबो बेदर एवबाबो ना एवबाबो बांद्राय थाव होयो बे थाव होआबानो दानि मानसिफोरा थाव खम होब्लाबो थावनाय मोना बेनिफ्राय आरो नांनायनि खौ बारा बारा होनानै थावखौ संना जायो बे थाव जाबाय थाग्रा मान सिफोरा खारै ओंख्रिनिखौ गोथाव मोनै जालांबाय माने
औ औ बेखायनो जों जानांगौ दानि ओ दानि मुगानि जिहेथु ओ सुबुं माहारिफोरा खारै अनजिमा खारै ओंख्रिखौ जानाया खम जाबोगासिनो
औ नंगौ नंगौ
औ दा खारै ओंख्रि होनोब्ला नोंथाङा मा मा खारै ओंख्रिखौ मोजां मोनो
खारै ओंख्रियाथ' अनला खारै बिदि सबायाइ खारै बेफोरखौनो आं जोबोद गोथाव मोनो
औ लोगोसेयैनो नानिफ्राय लानानै बेदरफोरखौ होयोब्ला बेयाव बांसिन गोथाव जायो होननानै आं मि थियो बा आंबो जायो नालाय बेखायनो आं ओ बुंनो हायो आरो
औ औ
औ दिनैनि बे खारैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों